हेलौ औ औ बुंदे
मा खालामगासिनो दं नोंथां दायो
ओ आं दायो जेबो खालामाखैदे ओरैनो दङ
अ होमबाथ' बाखि खबर थिगानो आरोना
औ खबर मोजाङा नो दे
औ बिदिब्ला नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला नोंथांनि बे ओरैनो थानाय समावनो नोंथांनिसो बाथ्रानि बागै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा मा सानो बिनि सायाव
ओ मा बाथ्रानि ओरैनो
नोंथां आङो औ बाथ्राया जाहैबाय नोंथां जोंनाथ' औ जोंनाथ' जोंनि न'खर खुंनायावहाय जोङो माइरं हिसाबै बा ओंखाम हिसाबै जागासिनो दं नङा होमबा जों जोंनि जिउखौ फोथांनो थाखाय
औ
जोङो जेनेबा दिहुननो थांनायावहाय जोंना माइखौ दुब्लिनिफ्राय माइ गायखांनायनि उनाव माइ जायोना बै माइखौ जों हानानै लाबोयो दा बे हानानै लाबोखांना जोङो दालाय मोनसे फोरबो बा फालियोना माइ हाय हानाय समाव जेरै खासि जांख्रा होनो बे खासि जांख्रानि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा आंनो
खासि जांख्रा
औ नोंथां।
ओ औ खासि जांख्रा होनोबाथ'ओ खासि जांख्रा बे नलेजआ आंनावबो इसेबां गैया मानोना जोंहा न'आव इसिबां खासि जांख्रा खालामनाय जाया। ओ फ्राय हाल जांग्रा खालामनाय जायो खासि जांख्रा ओ जोंहा खालामफेराखै बिनि बेनिखायनो आं बिनि बागै बुंनो हानाय नङा। बाट आं हाल जांख्रानि बागै एसे बुंना हागोन नोंथाङा जुदि
औ दे नोंथां जुदि नोंथाङा बेखौ एसे आं उनाव फरायनानै होसिगोन नोंथाङा जुदि दायो हाल हाल जांख्रानि बागै इसे खोन्थादो होनबालाय
ओ हा-हाल जांख्रानि बागै बुङोबाथ' जोंनि बर' हारि एबा गुबुन हारिआ दंना गैया मिथिया खिन्थु जोंनि बर' हारियाव मोनसे नियम दं जे ओ माइ गायखांजोबनानै फथ फोथाराव जेनेबा गासिबो मा-मा माइ माइ गायखांजोबनानै जोबथा आ माइ गायनायाव मोनसे बे फोरबोथ' नङा जेनेबा फोरबो बायो मा होनो बेखौ मोनसे माइ गायखांनायनि फोरबोखौनो होनजासिगोन जेनेबा बेखौ हाल जांख्रा होननाय जायो बेखौ बेखौ खुंनाय जायो। ओइदिनखालि मा खालामो होमबा लास्टआव मा- माइ गायखांनानै नख खर'नि सासे सोद्रोमा एबा बि बिगोमा जाय माइ गायदोंमोन बियो माइ गायखांनायनि उनावहाय हाल जांख्रानि नामै मोनसे बाख्रि होनो बेखौ जाय मां जाय माइखौ ओ आ-आलिनि ख'नायाव बेखौ गायनाय जायो जा जाहाथे माइआ मोजाङै जायो एबा लोखि थायो होननानै बेखौ गायनाय जायो बेनि उनावहाय ओह जांख्रानि नामै हाल जांख्रानि नामै एसे रंजानायनि नामै गासैबो गाव गावजों गाव माइ गायखां नामै गावजोंगाव हाब्रु फुनलायलायो सोरबा हाब्रु फुनलायो सोरबा बिदिनो गोदोनि दिनाव गोबोरबो फुननाय होनो फुनो होननाय खोनादों। नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ नुनो मोनला फ्राय हाब्रु फुनायखौबो बारा नुनो मोनाखै। खिन्थु गोबां खना खना गामिफोराव बेफोरखौ दाबो फालिनाय जायो बे- बे-बि-बिनि उनावहाय न'वा याव माइखौ लाबोनानै माइ माने जा जा माइखौ खोथियाखौ गायदों बेखौ लाबोनानै न'आव दुब्लियाव न-न'नि बाख्रियावहाय बेखौ दोननानै जोंहा बाख्रिखौ लिरसोनानै बाख्रि गेजेर गेजेर लि-लिरसोनानै होनाय नाय जायो बे बे बिनि उनावहाय बै जा माइखौ लाबोदोंमोन ना खौ बाख्रियाव दोननाय जायो। जाहाथे लोखि थायो होननानै आर आरो बि-बिनि उनावहाय बाख्रियाव गय जरा फाथै जरा होनानै आरो जेवारि बाथि सावनाय जायो। जाहाथे ओ जाहाथे माइआ मोजाङै मोजां जाथों होननानै खामनाय जायो। ओमफाय बेनि उनावहाय बिनि उनाव जांख्रा नालाय एसेथ' रंजा बाजा खालामबाय जेला बिदिनो जौ जौ जुमाय बेफोरथ' एसे बेफोरखौ लोंनाय जायो गो-गोदोनि आबै आबौबो लोङोमोन नाथाय दा-दा दाबो जोंनियावबो लोङो बेफोरो ओ सो-सोलियो आरो बिदिनो बेदर फिसा ओ जौ जौनि आखाइ बेदरनि फुख्रि गोदोमोन नाथाय आथिखालाव बिसोरखौ आथिखालाव एसे लि-लि-लिमिटनिखौ लोंना-लोंनाय नुनो मोनो नाय जानाय नुनो मोनो आरो
बिदिनो आरो जांख्राखौ गोदो जोंनि आ-आबै आबौमोना जाबायदि खुङो बिदि थ' इसेबां जाला खिन्थु आथिखालावबो खुंनाय नुनो मोनो ओ जोंनि गा-गामि एरियाफ्राव जायगा जायगा नाथाय गोबां मानसियानो खुंनो थाङा फ्रायनो जोङो बेफोरखौ खुङोबा जोंनि थाखायनो मोजां । मानोना जोंनि मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेरसोन बायदि बुंजायो । जा-जायनि जेरै जोङो बे जांख्राखौ खुंबा जोंनि बर' हारिया बिदि खुङो बिदि जायो होनना जों मोनसे सिनायथि मोननाय जायो ।
औ औ
स' बे-बेनोसै आरो । आरो नोंथाङाबो एसे नोंसोरनि बोरै खुङो जेनेबा जांख्राया एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां । ओ नोंथाङाथ' हाल जांख्रानि बागै जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांबाय । ओ जोंनाथ' हाल जांख्रा होनोब्ला नोंथाङानो फोरमायनाय बायदि जेनेबा हाल जांख्राखौथ' जोंहा गोदोनि समनिफ्रायनो सिगांनि समनिफ्रायनो जोबोद ओ मोनसे आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै फोरबो खुङोमोन । ओ आथिखालाबो जोङो खुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों । जोंना बेयो दैलांनि गेजेराव जायो नङा होमबा? जेब्ला जोङो गोबां खस्थ'यै सान्दुंजों, अखाजों जुजि जुजि गायै फुयै जेनेबा जोङो गायनानै जेब्ला जोबथा जायो ओइदिनखालि जोङो फिन गावनि ओ जोबथानि थाखाय बा जोंनाव आरोबाव जोबोर गायनांगौ गैबावला बेबायदिनि थाखाय जोङो मा होनो गोजोननायजों जोङो रंजानानै बे जांख्राखौ बानायनाय जायो आरो । जायखौ होनो जों नांगोल जांख्रा माने नांगोल जांख्रा होननानै नाम दोन होनबा जों गोदोनि समाव जों नांगोलनि गेजेरजोंसो बा मोसौफोरनि गेजेरजोंसो एवनाय जायोमोन नालाय । बेनिखायनो जों नांगोल जांख्रा होननानै बुंदों आरो । आथिखालावथ' जों बेखौ ट्रेक्टरफोरजोंसो एवनाय नुयो नालाय गोदोनि समाव जोङो जेब्ला खोथियाफोरखौ फोनो थाखाय जोङो जेब्ला खारायजेनना लाग्रोयो खारायजेनना लाखांनायनि उनाव जोङो सामार होखांनानै बर' होखांनानै जेब्ला फोमोननानै खोथियाफोरखौ फैयो बै ओ फुख्रियाव सोननानै दोननाय माइनि माइखौ सोमनानै दोननाय माइनिफ्राय ओंखारनाय जायखिनाखि बेगर बा बैयो खिलि बैखौ जोङो माइज्लि होननानै बुङो । बे माइज्लिखौ जोङो जेब्ला फोनानै ओ रोदोमो बा बै खोथियाफ्रा गोरा जायो अब्ला जों खोथायाखौ फुना लाबोनानै जोङो माइफोरखौ गायो । गिबि आग लाजेननायनि ओमफ्राय जोङो गायै गायै गायै गायनानै जोङो सान्दुं अखा जेबो गियालासिनो जोङो सान्दुंनि समावबो गायनाय ओ अखानि समावबो गायनाय बेबायदि गायनायनि गेजेरजों । जमा जमि बयबो ज' ज' गायलायनायनि गेजेरजोंहाय बा गोदोनि समावथ' जोङो हालेवोमोन मोसौजोंसो हालेवोमोन नङा होमबा? मोसौजों हालेवनायनि गेजेरजों जोङो माइफोरखौ गायनाय जायोमोन । आथिखालावथ' ट्रेक्टर जाबाय । गोदोनि समाव जोंहा हालि ब्रै, हालि बा, दस हालि गाहाम जोङो हालेवनायखौ जमा-जमा हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ।
औ
बेबायदिनो हालेवैहाय हालेवनानै जेनेबा जाहाना रुवाथिफोर थायो नालाय बोसोरसो माइ गायो बिसोरो गोबां बिदिनो गायै गायै गायै गायनानै अहालायनाय मोनोब्ला जेनेबा जोङो जोबथायाव माइफ्रा जोबो जेब्ला गायनानै हाया जोबहां जायो मानोना गोदोना बिराद बुर थायोमोनना माहाजोनफोरना हाया । जेब्ला जोबहां जायो अब्ला जोबनाय खालि जाय दिनखालि जोबगोन ओइ दिनखालि बेबायदिनो गोबां हालुवाजा गामिनि हालिफोरखौ लाबोजोबनानै जमानो गायो आरो गायग्राफ्राबो हिनजाव फोर हौवाफोर जमा बयबो फैजोबनानै ओइदिनखालि जायनि न' हराव हालजांख्रा जागोन होयदिनखालि नखरावहाय जमा जाफैजोबो आरो दुब्लिबारियाव जोङो माइफोरखौ गायो आरो बेबायदिनो गायफुनाय समाव जोङो सोरबाया सोरखौबा एदावनो थाखाय सोरखौबा हाब्रु फुनलायनाय बेबायदिखौ जोङो मिथिनो मोनोमोन बेबायदि होननानै जोंथ' नुफैनो मोनासै आथिखालावहाय
औ
समाव बेबायदि माने जों हाब्रु फुनलायोमोन होननायखौ जोङो नुनो मोनदों खोनानोबो मोनदों
औ
जोङो बेबायदि खिन्थानायखौ जोङो मिथिनो मोनो जायो दायो दा ओदि आथि खालि बेबायदिनो हाब्रु फुनलायनायनि गेजेरजों रंजा बा जा बयबो इदावलायनाय जंखायलायनायनि गेजेरजों लावखार बेबायदिनो लावखार फोर बा दाहोनाफोरा रुवाथिफोरखौ बेबायदिनो एदावलायनायनि गेजेरजों गोबां फुरथियै ओइदिनखालि जोबथा माइ गायोमोन आरो। जोबथा माइ गायखालि ओइदिनखालि जोङो जोबथाबाय होननानै जोङो न'नि हायावहायनो बबेबा आलि खनाथिंजाय बाख्रि गायखनबोयोमोन आरो बेखौनो जों बाख्रि गायख'नाय बुङो मानो होनोब्ला जोङो बैयावहाय जों बाख्रि बायदि गल गायनानै गेजेराव थफि बिदि थुलायनाय जोङो नुनो मोनो आरो बाख्रि गायखनाय होननाय बेखौनो थ' जोंहा जांख्रा हिसाबै बा फोरबो रंजानाय फोरबो हिसाबै जोङो बैदिनखालि बेदरनि आखाइ जुमाइनि आलि बिदिनो बेदर-बेदों-बेदर जुमाय बेबायदि लोंलायनानै बयबो रंजालायसिगोन आरो सानसे थोलो लों रंजानानैसो मोनाबिलि-मोनाबिलि जाबासो न'-न' लाहैलायनाय बेबायदि रंजायोमोन आरो बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो जोङो माबाखौ फालिबोबाय थादों नांगोल जांख्राखौ नाथाय आथिखालावथ' जोङो ट्रेक्टरफोरनि गेजेरजों एवनायनि गेजेरजों गायनाय फुनायफ्रावबो बारा खस्थ' जालिया आथिखालाव मेचिन ओंखारबाय दिनै गायनायावबो जोङो मेचिनखौनो ओंखारनाय नुनो मोनबाय बेफोरबायदिनो आलि खोनाय आलि दाननाय जोङो गोदान-गोदान आदब बाहायनायखौ जों बिगियारि जौगानायनि बेलायाव नुनो मोनबाय ।दा बेबायदिनो आथिखालनि जे जांख्राफोर बेथ' जोङो रथार जांख्रासो होनना बुंजायो हायो नङा होमबा मानोना जोङो ट्रेक्टर नि गेजेराव रथारनि गेजेरजोंसो हालेवनाय जायो नालाय दा बेबायदिनो गोबां रंजानायनि गेजेरजों गोदोनि हाल जांख्राया जोबोमोन आरो दाउनाव जोङो बेनो माइ जाहैब्ला जोङो बेखौ जोङो हानाय जायो। बेबायदिनो खासिं हानानै जेब्ला जागाय जेननायनिफ्राय हायै-हायै हानानै जोङो मायखौ जोबथा हायो हैदिनखालिनो जोङो खासि जांख्रा जायो नंङा होमबा बेखौजों खासि जां ख्रा होनो जेब्ला जों जोबथा जायगोन ओइदिनखालि जोङो नायै-बेदरै जमा जालायलायसिगोन आरो बेबायदिनो जुमाइ लोंलाय बेबायदि जायो आरो। बिदिबाथ' नोंथाङा आङो एसे फोरमायबाय आंनि गोसोनि साननायखौबो। थ' नोंथां होमबा जोंहा समाबो जाबाय दोन्थ'नोसै नामा नोंथां!
आ दे दे दे